हेल' नोंथां हेल' नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
ओ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय नो सानमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना ओ दा आयदा बायदिहाय जाबाय जोंना सासे फरायसाखौ जोङो माबायदि हाय ओ जौगाखां होनांगौ बा माबायदिहाय बेखौ जोङो नायबिजिरनांगौ बेनि सायाव नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
ओ जोङो ओ सासे फरायसाखौ जोङो बा उन्दै समावहाय जोङो गथ'खौ बिमा बिफाया माबायदिहाय जोङो मोजाङै मोजां लाबोनांगौ बेनि सायाव नङा होमबा नोंथां ओ जोङो सासे गथ'खौहाय बिमा बिफाया माबायदिहाय नायनानै माबायदिहाय मा समावहाय मा खालामनांगौ नङा होमबा नोंथां दा ओन्दैयाव जुदि गथ' वा फरायनो नायगिराखैब्ला बियो सानफ्रोमबो गाबोब्ला नाथाय बेनाव जोङो बेनो जोङो चक्लेट बा बिबारफोर होनानै बेखौ फरायहोनांगौ जायो नङा होमबा नों थां अब्लासो बेफोर बायदि जायखौ रोङो मोजां मोननाय जिराद बा मुवा होनानै जों बेखौ फरायहोनांगौ जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो हा बे गथ गथ'खौहाय जोङो नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट जोङो गिबि थाखोआव बेबायदि फरायहोनांगौ बा जोंङो टेबोलावहाय आरांगायावहाय जिरायहोनांगौ नङा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अब्लासो बियो फैबाय थानाय गेजेर खोन्दो गोजौ खोन्दो ओ जौसिन बे खोन्दो समावहाय बियो मोजाङै उथ्रिसार जानो हानाय बायदिहाय नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
ओ बिनि उनावहाय बेबायदि जेब्ला बियो गोसो जानाय समा फैयो जेब्ला बियो थाम ब्रै बा द' थाखो जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ से घन्टा बा नै घन्टा आरांगायाव जहोनांगोन बिमा बिफाया न'आव हाय बेनि उनाव हाय बेनि फरायसालिनि समखौ होसोनानै बेखौ बेनो जानाय आदार बायदिखौ बा बिनि लेखाफोरखौ नायनानै जोङो फरायसालियाव दोनलांनो गोनां जायो नङा होमबा?
औ औ औ नोंथां नंगौ।
बेबायदि जोङो गथ'खौहाय मोजाङै सुजुग सुबिदा होनांगौ जायो नङा नङाब बा बे गथ'आ देरनानै जौ फांग्ला, सेरेब फाग्ला, जौ फाग्ला आस' खान्दा जायो। गुसु उदां जानो नागिरो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो गिबियावनो सासे फराय ओ सासे फरायसाखौ जोङो मोजाङै सोलोंथाइ होग्रोथारनांगौ नङा होमबा नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो गेजेर खोन्दो गेजेर खोन्दोआवहाय जोङो बांसिनै जोङो ओ बेखौ गथ' नोजोर होनो गोनां जायो न'फोरावहाय मानो होनोब्ला बे गेजेर खोन्दोआहाय जोंनि लाइमोन बैसो उसाव बादाव जालायनाय नङा होमबा नोंथां बै समावहाय जुदि जोङो मोजाङै बेखौ जोङो गाइडलाइन होयोब्ला बे गथ'आ ओ उथ्रिसार जानो हायो नाथाय जुदि बे गथ'खौ मोजाङै जुदि गाइडलाइन होआखै अब्ला बे गथ'आ उथ्रिसार जानो हानाया गोब्राब जागोन नङा हा नोंथां? बेनिखायनो जोङो फरायसालि नि अनगायैबो न'आव जोङो बिमा-बिफायानो बेखौ गथ'खौ फोरोंनांगौ नङा होमबा नोंथां? जोङो ओ फ ओ फरायसा होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसालिनिल' नङा नङा होमबा नोंथां जोङो फरायसालिनि फोरोंगिरिखौल' जोङो नेनानै थानला जाया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जोंनो बिमा-बिफायानो थोजासे जोंनो नांगौ बायदिहाय जों सोलों जों लेखा फरायनायल' सोलोंथाइ नङा गुबुन गुबुन जोंनो सोलोंथाइ जेरै जोङो बिमा बिफानाव जेरै जोङो ओंखाम संनाय बायदिफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो ओंख्रि संनाय बायदिखौ गुबुन गुबुन जोंनो सोलोंनो हायो नङा होमबा नों खामानि मावनाय बायदिखौ जों सोलोंनानै हायो बेबायदिनो जोङो फरायनायनि बेलायाव ओ जेब्ला बियो दाइन थाखो गु थाखो बा जि थाखो जायो अब्ला बे बेखौ जोङो फरायनायखौ नोजोर होनांगोन जे बियो मोजां उथ्रिसार जानो थाखाय स्नि घन्टा दाइन घन्टाखौ जों बिमा-बिफाया बेजों थाफानानै फरायहथारनांगोन नङा होमबा नों थां बेखौ सम बायदिहाय जोङो फरायसालियाव थिनहरनांगोन सम बादियै बेनो गेलेनोबो होनांगोन सम बदिहाय बेखौ जोङो गारना होनांगोन। बेनि उनावहाय बेखौ जोङो गोबारै नायबिजिरनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ब्ला अब्ला अब्लासो बियो इयुनावहाय मोजां सुबुं हिसाबै उथ्रिसार जानो हायो नङा होनबा नोथां ओ दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होयोब्ला आं हामगौ सानो।
औ नोंथां। सासे फरायसा सासे फरायसा होनोब्लाथ' जायखौ जोङो माने फरायफुबाय थानाय ओ सासे गथ'खौनो जों फरायसा होननानै बुंनाय बुजिनाय जायो आरोना ओ जोङो सासे फरायसा होनजानो थाखाय जोङो ओ मोन गंसे फरायसालियाव फरायनांगोन नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
औ दा जोङो हमनानै ला जोङो से बोसोर आथ' जोङो फरायसालियाव थांनाया नाथाय थाम बोसोर ब्रै बोसोर एबा बा बोसोर बे समाव जोङो फरायसालियाव थांनो नाजायो आरो ना उन्दै गथ'फोरा
आरो बेबादिनो बा बोसोर रालागै जायखौ जों गामियाव अंगन बादि होनना बुंनायसै नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां सैथो
अंगनबादियाव बा बोसोरसिमहालागै जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो आरो ना।
औ नोंथांमोनखौ थारैनो
बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो मोनो गिबि एबा गुदि फरायसालि नङा होनोमब्ला
जायखौ जोङो जाय जोङो सेनिानिफ्राय बा थाखासिम नुनो मोननाय जायो नङा होमब्ला
औ नोंथां नंगौ
बे बा से थाखानिफ्राय बा थाखासिम फरायनायखौनो जोङो गुदि फरायसालियाव फरायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ बारखांनायनि उनाव जोङो मोनो गेजेर फरायसालि नङा होमब्ला औ औ जायखौ जोङो बा थाखो द' थाखोनि फ्राय दाइन थाखसम मोननाय जायो गेजेर फरायसालियाव दा बे बा थाखानिफ्राय द' थाखासिम फरायखांनानै एबा जोङो बे बा थाखानिफ्राय दाइन थाखा द' थाखानिफ्राय दाइन थाखासिम फरायनानै आनजादखौ थिरनानै जोङो मोनो गोजौ फरायसालि नङा होमब्ला जायखौ औ गोजौ फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो गु आरो जि थाखोखौब बुंनाय जायो। बे गु आरो जि थाखोयाव जोङो जि समाव जोङो गु थाखोखौ फरायखांनानै एबा गु थाखोनि आनजादखौ उथ्रिखांनानै जि थाखो थाख मोनो अब्ला जोङो अब्ला जोङो मोनसे गिदिर आनजाद जायखौ जोङो मेट्रिक आनजाद होनना बुंनोसै नङा होमब्ला। औ औ बे बे मेट्रिक आनजादखौ जोङो उथ्रिनायनि उनाव जोङो मोनो गोजौ फरायसालि नङा होमब्ला ओ जौसिन फरायसालि मोननाय जायो बेबादिनो औ दानि दानि समावथ' जोङो नुनानै मोननाय जायो जे गोजौ फरायसालिजोंनो सरजाबफानानै बेयो इसेसे आरो एनै थाखोफोरखौ नङा होनोमब्ला
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो हायार सेकेनडारि होनना बुंनाय जायो बेखौ क्ला थाखो गु जि जिसे दिनै बेखौ सरजाबफाना होनायखौ नुनो मोननाय जायो जों दानिया बेनि उनाव मोनो जोङो गोजौ जौसिन फरायसालि होनना बुंनाय जायो आरो ना। जौसिन फराय जौसिन फरायसालियाव फरायनो गोनां जायो जाय फरायसाफोरा औ हायार सेकेण्डारि जायखौ जोङो बैथिया सानजा दोननानै उथ्रिनायनि उनाव गोजौसिन फरायसालि फरायनो गोनां जायो माने बेखिनिखौनो फरायनायाथ' बेखिनियावनो जोबनो थाङा नाथाय जायखौ जोङो बेखिनिखौ फरायो बा फरायबाय थानायखौ नुनो मोनो जोङो फरायसा होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला
औ नोंथां नंगौ थारैनो।
बेबादिनोथ' फरायसा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जायखौ जोङो इयुननि थाखाय एबा जोङो सुबुङा मानि थाखाय फरायो होननानै बुङोब्ला जों इयुनाव सासे मोजां मानसि एबा उथ्रिसार मानसि एबा उथ्रिसार ओ उथ्रिसार सुबुं जानो थाखाय जोङो फरायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां नोंथां
औ नंगौ
जोङो हमनानै औ जोङो बेबायदिनो फरायनानै एबा सासे फरायसा हिसाबैनो फरायलांनानै जों ओ मबे बबेबा मोनसे समाव जोङो साख'रिबो मोनहैयो नङा होमब्ला सोरखारि साख्रि
औ नोंथां नंगौ
औ जोङोथ'ओ बेबादिनो सोरखारि साख्रिबो मोननाय जायो आरो फारसेजों जोङो गुबुन सुबुंफोरा ओ गावनो सायख'नानै फरायनायखौ बेबायदि सायख'ना लायो जाया जोङो आबादारि जागोन हमना ला नोङो ओ आबादारिनि फरायनायखौ एबा आबादारिनि कर्स होनायखौ लानानै नों सासे फरायनानै एबा माने सासे ओ फरायसा हिसाबै नों फरायलां आबादनि बागै फरायलांनानै सासे मोजां आबाद दारिबो जानो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो सासे मोजां आबादारि जाब्लाबो नोङो सासे जिउआव फरायसा हिसाबैनो उथ्रिलांनाय सुबुं होननानै बुंजानाय जागोन आरो ना नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो ओ फरायसा हिसाबै फरायलांनानै साखरि एबा सोरखारि साख्रि माव नाय सुबुंखौल' उथ्रिनाय होना नङा होमब्ला जोङो सासे ओ बेबादिनो फरायसा हिसाबै फरायलांनानै ओ बेबायदिनो गदेर फरायलांनानै एबा ओ सासे मोजां फरायलांनानै सासे मोजां आबादारि जानायखौबो जोङो जिउआव उथ्रिसारनाय सुबुं होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ थारैनो नोंगौ
ओ नोंथांनि बुंनाय हिसाब लेखा आरो आं बुंनाय हिसाब लेखायैनो ओ जोङो सासे फरायसानि बागै बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय आरोना नोंथां
औ दाथ' नोंथां समाबो जा बाय जाया नङा जाबाय ना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मिथियै खोन्थफोरखौ मिथिनो मोनदों नोंथांनिफ्राय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोन्थों